हेल'
औ खोनादों
औ खोनादोंना नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
गोजोन मोनाबिलि ओ
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ बर'फोरा बोरैहाय ओ जोङो आबाद मावनानै जायो बिनि सायाव आं सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां
नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ औ हागोन
औ अ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो बर'फ्रा आबाद मावनानैनो जायो औ बर'फोरा मोननै बोथोराव जोङो आबादखौ मुखुब खालामनायखौ जोङो नुयो नोंथां जेरै जोङो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव जों बर'फ्रा मोननै बोथोराव आबादखौ मावो थिग बिदिनो जोङो दायो जोङो दैज्लां बोथोराव जों बर'फ्रा माइ आबादखौनो बांसिनै मावनायखौ जों नुयो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो माइ आबाद जों लोगोसे जोङो जोंनि ओंख्रिफोरखौ जानो थाखाय जों गोबां आबादखौबो जों मावफायो जेरै पथ'लनि आबाद जेरै लेस्रा भिन्दि बिदिनो खुमब्रा लाउ जोगोनार बिदिनो ओ आरो लोगोसे जोङो स्कुवास बेफोरखौ जोङो गोबां आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरो नोंथां जायखौ जोङो ओंखाम जानाय जानो थाखाय जोङो बेफोरखौ मावनाय जायो आरो आरो जोङो दायो माइ आबादखौ जोंनि दुब्लि फोथाराव बांसिनै मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय दायो गोबां आबादखौनो जोङो आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों बांसिन एवनानै गायनायखौ नुयो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
थ' जोङो ओ आबौमोननि समाव जोङो बांसिनै जोङो ट्रेक्टरजों जों हालेवनायखौ नुयोमोन। सरि नांगोलजों हालेवनायखौ नुयोमोन आथिखालावथ' जोङो ट्रेक्टरजों बांसिन मानसियानो आबादखौ जोङो मावो आरो जोंनि बोथोर बोथोराबो ओ नांगौ समाव अखा हाया नाङि समाव अखा ह जायैनि थाखाय आबादारिफ्रा एसे थाब माने ट्रेक्टरजों एवनानै थाब गायना दोननानै जोङो एसे रेस्ट मोनो आरो गोदोनि समावथ' नोंथां जोङो हालजों हाल एवनानै जुदि गायोमोनब्ला ओ गायनाया माने दुइ माह आराय माहा बिदि जि लालांलायोमोन आरो थाम दान नै दान खावसे बिदि लायोमोन आरो जायनि थाखाय जोङो गायनायनिफ्राय बै आरो लास जोबनायसिन माइयानो मोन माइयानो ओं मोनग लांलाय लायनाय जायोमोन आरो सिगां नाथाय आथिखालावथ' जोंङो। टेकटरजों धाम धुम एवनानै जोंङो। सप्तासेसो बा फन्द्र' दिनसोआवनो जोङो गुलि गुलि एवनानै जोङो। गायनो हायो आरो नाथाय गोदोनि समावस' जों मोसौजोंथ' बिदि हायामोन। जायनि थाखाय आबाद मावनाया एसे लेट जालाङोमोन। आरो जोंनिया औ जों माइ आफादजों लोगोसे जोङो नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोंङो। गोबां माइ आबादखौ गायो जेरै बाहादुर रनजित जोसा माइब्रा सनालि बिदिनो सेभेनटि फिफ्टि माने गोबां गोबां बिमुंनि नाबा नामनिबो माइ आबाद माइनि मुं फैबाय दिनै गोबां मानसिफोरानो गायो नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन बाहादुर रनजितखौ बांसिन गायनाय जायो आरो नोंथां अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय मा माइखौ बांसिन गायो आरो बोरैहाय गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ दा नोंथाङाथ' मख'बायनो जोंनि ओनसोलावबो नों थांमोननि ओनसोलनि बायदिनो गायनाय जायो जेरै - जों गुबैयै माइ होनदोंबा जोङो आइजं माइ रनजित आरो बे सनालि बा बाहादुर माइ बेफोरखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां आरो मोनसे फुराना मोनसे माइनि जोरै दं जोंनि ओनसोलाव बेखौ गायो दाबो माने जेब्ला गोबाव जायो आरोना माने
औ
गासैबो गायखांजोबनायनि उनावहा बेखौ गोबावजों गायो आरो जाय रा बेखौ खामानि बा जोबथायाव गाबनाय गायो आरो ना बे लक्ष्मन माइ होनना बुङो आरोना जों बेखौ बे गोबावजोंसो मोनो आरो अबेखौ गायनाय जायो आरो बेबायदिनो गोजां बोथोरफ्रावहा बे बर' माइफोरखौ गायो आरो आसु माइ फोयो बेबायदि आरोना नोंथां
औ औ
औ बेफोरबायादि खालामनाय जायो आरो गायनायाथ' नै जोंनिया मानसिफोरजोंनो गायो दा आथिखालावबो जोङो माइ गायनाय मेसिनफोर बारा फैयाखै आरो आथिलाव जोंनि ओनसोल। आलावहा फैदों मोनफा मोननै नाथाय बियो गासैनिबो बाहागो थोआ आरोना नोंथां। जेरै ओ जोंहा आइजो माहारिफोरनिफ्राय जों माइ गायनायखौ नुनो मोनो। आरो खोथिया फुनायफोराबो जोंनिया ओ बे बायदिनो आरो थिका बायदि होयो आरो ना मुथा हिसाबै हमना ला मुथासेयावहा जि रां बेबायदिहै होनाय जायो आरो अब्लानिया गासैबो गथ'फखौनो जों बांसिनै जोङो खोथिया फुनायखौ नुनो मोनो आरोना। गथ'
औ
बा सेंग्राफोरा बेबायदिनो थिका मावो आरो बेबायदिनो बिथांमोना हमनाला दब्लायनै खोथिया थिलि दंमोन। बे दब्लायनाय खोथाथिलियाव बिथांमोना ओ मुथासेयावहा जि राङै मोनोब्लाबो बिथांमोनहा सेेरोजा ओ सेरोजा बिदिनो ओ गासैजों बिदिनो बाजौ बा थामजौ बेबायादि खोथिया मुथा फुयो आरोना। बिथांमोना बेबायदि आरोना बेबायदि खरसा जायो आरो। नाथाय गोदो थ' जोङो खोथिया फुनायखौ जों गावसोर गावबा गावनो। न'नि मानसिफोर बा न'नि सुबुं फोर नङाबा बदलफोर बेबायदि जों फुनाय नुयोमोन। नङा होमबा? औ औ बेबायदि फुनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बे थिखा बायदिसो फुयो आरो खोथियाखौ। प्राइभेटनाव बे खोथियाखौ जोङो आथिखालावहा जंगा बे होनना बुङना जंगाल जंगाल होनना बुङो बा जंगा होनना बुङो आरो। बेजों थुनानै बाननानै लानो थाङो जों गोजानावहा बा दुब्लि फोथाराव। जाय जायगायावहा माइ गायगोन बै जायगायाव बानना लानो थाङो ओमफ्राय बेहाय। खोथियाखौ रानना होयो आरो बैयाव दब्लायसे बै दब्लायसेयावहा हमनाला बेसेबां खोथिया नांगोन। ओ बेैहाय मुथासे बैहाय मुथासे बेबायदि दब्लाय ओ दब्लाय दब्लायसेयावहा बेबायदिनो मोनब्रै मोनबा मुथा गारना होनाय जायो आरो ना उनावहा बेखौ माइ गायग्राफ्रा बेखौनो ओ खो- फुना माने खफ मुथाखौ खेवनानै गायो आरो माइखौ लानानै। औ बेनि उनावहा गायखांनानै ओ हाल जांख्रा जायो जेब्ला जोबथा माइ गायो बे फोथार बे बे सानखालि माने गासैहाबो बा बै न'खर मोनसेया हाल जांख्रा जागोन जाय खालि बिथांमोनहा माइ गायनाया जोबो आरो बेनि उनाव बे माइ गायनाय जोबखांनायनि उनावहााय हाल जांख्रायावहाय बिथांमोनहा हाब्रुजों दुगैनाय बायदि जायो आरो ना। हाब्रु गेलेलायो फोनलाय लायो ओमफ्राय उनाव बेयावनो ओ जोंहा दोरोङारि जानायफोर जेरै अनला दाउ बा सबायजों साम' बेफोरबायदि बेदर बा बिदि जानानै रंजा खुसियै माने दे जोङो रंजायो आरो ना हाल जांख्राखौ।
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो औ औ नोंथां बुंनाया सैथो। ओ जोंनि ओनसोलावबोहाय बिदिनो आथिखालाव जेनेबा जायफोरा ओ रंजायो बिदिाय हाल जांख्रा जानाया बेयो मोनसे रंजानाय नङा होमबा जेरै लावखारफोरा जेरैबायसा ओ रंजायो थिग बिदिनो जोंनि गो- सानै साथामखौ बिनिफ्राय माइ गायनो लिंनानै जोङो बे रोखम हाल जांख्राखौ जों खालामनायखौ जायो नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो मानो बेयो माने जोबथा जोंनि आरो जोबथा जोबनायनियो मोनसे रं जानाय बिदिनो एसे एनै जौ बिदै लोंगोन बिनिफ्राय लावजों मथर बिदिनो अमा बेदरखौ जों संनानै बेदिनखालि जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो जोंङो एसे-एनै जोंङो रंजानानै जों बिखुंफोराव हाब्रु फुननांगौ जायफोरा आबादारि बा न'खरनि मानसिफोरखौ जोङो माइनाव फैथों बा लोखि फैथों होननानै जों बिखुंफोराव जों हाब्रु फोनलानायखौ जोङो मोनो आरो नोंथां। औ बिदि खालामनायखौ। जोङो नुयो ओ आथिखालाव हाल-जांख्राखौ जोङो गो गोदोनि बायसा जों गाजा-गोमजायै खालामनायखौ जों नुला नोंथां मानोना आथिखालाव सोब मानसियानो बेस्थ' बिदि जानाय लोंनायाव बिदि बारा, माबानायखौ बारा नुला आरो जोंनि ओनसोलाव गोदोथ' जों हाल जां हाग्रा जादोंबा गामि गंसेयानो आदा खावसेयानो। माने भाजा जानो ओरै जानो फैयोमोन आरो नाथाय जों दा। बे बे ओ जों दा आथिखालाव बिदि ज' ज' ओ हाल-जांख्राखौ फालिनायखौ नुला आरो नोंथां। आरो नोंथां मोनसे जोंनि ओनसोलावहाय आरो बांसिन जोंङो माइ गायनाय बेखौ आस्रा फोनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय माने, गायनाय-फुनाय मानसि बा जोबोर खम जालांनाय रखम जाहैबाय जायनि। थाखाय जोङो आस्रा फोनायखौ जोंनि ओनसोलावहाय। आबादारिफोरा बांसिन मावो आरो दाथ' बुंनो थांबा आंनि गामियाव न'खरफ्रोमबो आस्राखौ फोदो आरो बाहायबाबो आरो। एसे-एनैया गायदों। जाय गायबाबो दिनै रुहानि नागिरना मोननो नागिरा। आरो गायनोबाबो ओ बिसोरो रांखौ बारा बियो बिदि हिसाबाव जोङो। गायनायखौ एसे खम खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव, नुदों आरो आं नोंथां बोसोरबा बोसोरबास सय बोसोरसो जाबाय जोंनि ओनसोलाव आस्रा माइखौ फोनाया ओ दायो जोङो। बिदि फोनानै जों गायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइड आवहाय बिदि आस्रा माइ फैयो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' आं बेबायदि आस्रा माइ फोनायखौ नुवाखै आरो ना। आङो जोंनि ओनसोलावहा बेबायदिनो गायो आरो गासैबो माइखौ गायनायखौ नुदों। आरो माइ गायनायनिथ' बिदि रुवानि बा माइ गायगिरि आइजो खौथ' जोबोद आंखाल जायो मोननो नायगिरा मोनसे समावहा मानो थाख थाखाय मोननो नागिरा होनोबा आथिखालाव मा जायो गासैबो ट्रेक्टरजों हाल एवो नालाय। गासिबो माने हाया बेबायदिनो थाब माने माइ गायजानो हानाय जानानै थायो आरो बेखायनो। मोननो नागिरा आरो ना थाबै माने बै न'खराव। गायगोन ना बै न'खराव गायगोन बिबायदि जायो आरोना? माइ गायग्रोयो आइजोफोरा बेखायनो मोननो थाङा आरो जों, बेबायदि नाथाय बेबायदिनो बिथांमोनहा मिलायलायनानै गायलायो आरो। बै न'खरसेयावहा माने बांसिनानो बदल गायनायखौसो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। हमना ला आंनि न'खरावहा बा जोंहानि न'खराव ओइ सासे न'खरनिया गायफैबाय आरो आं बिथांमोननि न'आव गायहैनांगोन आरोना बेबायदि आरो बेबायदि बदलसो गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना माने हाजिराखौबो मोननो थां, थाङा आरो बांद्राय बेबायदि।
औ औ
माने थाब-थाबनो बेबायदि गायो नालाय मानसिफ्रा बेखायनो मोननो थाङा आरो ना? औ दा बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां।
अब्ला जोंहा समा जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथोंनोसै नामा नोंथां?
औ दोनथ'बाय नोंथां गोजोननाय थाबाय।